हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना
अ खोनाबाय नै
रायलायजागोन दा
थेनाय
बेस्थथ' नङा
उम दे
ओ होमबा दिनै जोङो गेलेनायनि सोमोन्दै रायलायसिनै नामा जोङो बे क्रिकेट गेलेनाय आरो जोलुर गेलेनायनि सोमोन्दै जों एसे रायलायनि जुदि नोङो मिथिगौ ब्ला बे मोननै गेलेनायनि सोम खोनाया खोनाया जादों खोनाबाय
अ
खोनाबाय जोङो ओ क्रिकेट गेलेनायनि आरो बे जोलुर गेलेनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो होनदों ओमफ्राय नोङो जुदि मिथिगौ ब्ला एसे खोन्थाना होदो आंनो नोंङो जुदि बे गेलेनायनि सोमोन्दै नोङो मिथिगौब्ला एसे फोरमायना होदो होननानै बुंदों आं नोंखौ खोनाबायना
खोनानाय खोनायि जाबाय थादों मोजां खोनायाखै
ए नेट नाङाखै नामाथाय खोनाबाय
ओ नै खोनानाय खोनायि जाबाय दों
अ हेलौ हेलौ हेलौ
दानना हरफिनलै सोनाथाराखै
अ दे दे हरफिननो र' आं
ओया